हेलौ
हेलौ
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
दे जों दिनै मानि सायाव रायलायगोन दे नों जागायगोदो दे।
दिनैहाय?
उम
दिनैहाय बर'फोरनि मैहुर खालामनायनि सायाव रायलायनोसै।
उम। अब्ला नोंथाङा फोरमायलांदों दे गोदो गोदाय जोंनि बर' समाजाव मा मा मैहुर खालामोमोन बेफोरनि सोमोन्दै नोंथां नोंथांआथ' इसेबाबो मिथिखागोन जानांगौना?
औ
बेफोरनि सोमोन्दै दे एसे एसे फोरमायलांग्रोदो नोंथाङा।
मैहुर खालामनाय होनबाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय बर'फोरा हाग्रा बंग्रा बा दैमा बिलोफोराव थांनानै बेफोरनिफ्राय गावसिनि बजे जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनो थांदों बेनिफ्राय माखासे ओं। सिखा, जं। ओ फान बेफोरजों माबोरै जुनारफोरखौहाय हमनानै बा बुथारनानै लाबोयोमोन बोरलाफोरजों गावनानै माबोरै बेफोरनो आरो ओमफाय बिसोरो मैहुर खालामनो थाङोबा गामिफोरावहाय ज' रायलायग्रोयोमोन दिन आरि बोथोरफोरखौ नायनानै माबायदि दिनाव थांजागोन आरो खोनानो मोनदों मैहुराव थाङोब्ला ओरै गामिनि माखासे ओरै गारजा फुजाफ्राव बा माबायाव सिबिग्रा।
औ।
मोदायफोरनि मुङाव मुङै माखासे बावनानै बिखनानैहाय बे बेबायदि थाङोमोन होननानैहाय मिथि आरोना।
ओम माने बावनायनि माबा मेन खारना जाहैबाय माने माने बे गाम जानाखि थांदों सुबुंफोर माने मैहुर खालामहैगोन बेफोर माने हाग्राफोराव जाहा जाहा थाहा दा जाथों। थों माने ओमफ्रायो मा होनो जि जिब जुनारफोरखौ लाबोगोन बेवहाय जेबो मानि खैफोद आफोद गैयाजासे मोजाङै मोजां थांनानै फैनो हानायनि आरो न'। ओम ओम ओम दे फोरमायलांबावदो।
बेनिफ्राय बिसोरो ज' जालायनानैहाय माखासे फान फानफोर दुरुं गोदोथ' मिथिंगानिफ्राय मोननाय मा दुरुं होनोमोन मा बिफां होनोमोन बे अ-अदल' अदल ना अदला बिनिफ्राय बिनि बिगुरखौ जिर नानै दुरुं बानायो होनदोंमोन नामा। ओमफ्राय बे फानखौहाय ओरै मैफोर मै होनाय अमा सानाय बिदिफोराव बाहायोमोन आरो। बै बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि मैहुर खालामबायबायो जेरै मै अमा सेसा एन्जर नेउलाइ।
उम उम।
मैहुर खालामनाय समाव थ' माखासे माखासेफोरा होग्रा ओरै माखासेफोरा बेंग्रा बेबादिनो ज' जालायनानैहाय
होनानै लाबोयोमोन आरोना।
औ।
उम। बेबायदिनो आरोना जोंना बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो जे मैहुर खालामनाय हुदाया बिराद दंखायो नङा होमबा जे एरै ना ना नाहायाव थांनाय नायाबो मैहुर खालामनायाव गोग्लैयो होमबा ना माने ना ना लायनो थांबा जेरै जा मोनो बेखौनो लाना फैयोना। जेरै ना ना लायनो होनबा
उम। औ औ।
हेल'।
औ खोनादों औ।
ए उम। मा होनो बुंबा जोंना बे मैहुर खालामनायफ्राव जोंना गोदोनि बर'फोरा बिदिनो नाहा मैहा मैहुर खालामनायाव गोलैयो होननानै बुंदोमोन ना आङो।
औ औ।
उम। इदिनो ना ना लायनो थांबा नाल' लाबोआ नालाय जेरै एम्बुफोर लाबोयो एम्फौ एनला जेखौ मोनो जों माने जों जेखौ जायो बेखौनो लाबोयो आरो। आमफाय बिनि अनगायैबो जेरै सेसा माबा माबि होहैनो थाङोना सेसा होनो एन्जर थां एन्जर होनो माने हाग्रानि अमा आरो हाग्रानि मै बेफोरखौ होनो थाङोमोन ना माने जोंनि बर' समाज माने जोंनि समाजावहाय गोदो गोदायहाय बेफोरबायदि जिब जुनारफोरा माने गोबांमोन आरो बिनिखायनो जोङो मा होनो जोंनि जों हाग्रा बंग्रा सेर सेराव थाग्रा नालाय ओमफाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि बर' समाजफोरा बेफोरबायदि जों मानि गेलेबोखानायखाय बिसोरो रोंगौ आरो माने मा समाव मा खालामनांगौ मैहुर खालामनो थांबा माबादि गावखौ माबादि रैखा थि होनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बेसोर मोन्थिखायोमोन नालाय बिनिखायनो मैहुर थांनायनि सिगां बेसोरो मा होनो रैखाथिनि थाखाय गावसोरनो मा मा नांगौ बेफोरखौबो लांखाफायोमोन आरोना।
उम उम।
आरो मैहुर होनायाव मा मा नांगौ बेफोरखौबोथ' लांफाखायो जेरै सेसा माने हाग्रानि अमा आरो मैफोरखौ सानो थाखायथ' जों माने मैफोरखौथ' जों माने होसोनांगौआ एसेल' गिदिर बाथ्रा नङाना।
औ।
बिसोरथ' बिराद खारनो गोरा नालाय बिनिखायनो माने मा खालामोमोन जोंनि बर'फोरा गोदोहाय मोनसे आइदिया बाहायोमोन आरो बे आयदियाया जाहैबाय मानि फारसे थिंजाहाय होनोसै ओमफाय फारसेथिंजायहाय मा होनो जे सानानै दोननोसै माने फारसेथिं जे सायोबोला मा होनो माने होनानै नांहोहैसै आरोना अब्लाना माने मानसिफोर दा खम बोलोआवनो मोनबाय आरो जेरै हाग्रानि अमाफोराबो बिदिनो नङा नङा होमबा जेरै बिसोरखौ मोननांगौआबोथ' गोब्राब ना
अम गोब्राब औ
बिनि थाखायनो फारसेथिंजाय जे सायो ओमफाय फारसेथिंजाय मानसिफोर होयो आरो ज' ज' बेबादिनो होनानै लाबो आरो जेरै जोंनाथ' एन्जरफोराव एन्जरफोरावबोथ' बिदिनो होयो ना माने एन्जरफोर होनोबाबो माने एन्जरफोरनि लामाखौ नायग्रोसै नङा होमबा एन्जरफोरनि लामाखौ नायग्रो जे माबेजोंहाय फैथावथाव, माबेजों खारथावथाव बेफोरखौ नायनानैहाय आरामनो मा होनो बेयावहाय मा होनो जोंहा माने मिथिंगानिनो मिथिंगानिफ्रायनो बानायनाय माने औवानि ख'खा मानि एन्जर साग्रा ख'खा, बा एन्जर साग्रा फान, फान होनो जायखौ जों ना, बे बेफोरखौहाय साथेनानैहाय माने फारसेथिंजायहाय ग्रोम- ग्रोम-ग्रोम होनानै बे ख'खायाव हाबहोनोसै आरो। बा ख'खायाव हाबोनोसै बा फानाव हाबोनोसै आरो बेयावनो नांबाथाय जों आराम गोरलैनो मोनबाय आरो। बे
अम अम
आरो मैहुर खालामनो मैहुर खालामनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजा गोदो गोदायनिफ्राय मैहुर खालामनानैनो गावनि जिउखौनो दाबोखानाय नङा हो बा, जेरै गोदो सिगां थाराव बुंनो थाङोब्ला जोंनाथ' गाननाय जोमनायफोरबो गैयामोन नङा होनबा
अम अम
गाननाय-जोमनाय गाननाय-जोमनाय गैयामोन बेखायनो गाननाय जोमनायफोरखौबो बे जिब-जुनारनि बिगुरफोर खौनो मा होनो गानोमोन आरोना आरो बेजों लोगोसे मा होनो जोंनि समाजाव जोंनि बर' समाजा गोदो-गोदाय माने मान सि माहारियानो आरो मा होनोमोनलाय
अम मानसि माहारियानो आरो मा होनोमोनलाय ओ जानो लोंनोथ' जों माबा-माबा खालामनो रोंथ'वाखैमोन ना माइ मुइ गायनो रोंथ'वाखैमोन ना
औ
माइ मुइ गायनो रोङैयाव जों बेफोरखौनो बे दैनिफ्रायनो ना लाबोनाय ना हमना लाबोनाय ओमफ्राय जिब-जुनार माने मैहुर खालामनानैनो गावनि जिउखौ फोथांनानै लाबोदोंमोन आरोना।
अम
बे मैहुर खालामनायाबो जोंनि मोनसे बे मा होनो जिउनि रैखाथिसो होननानै बुंनांगोन आरो जों बर' समाजनि गोदो-गोदायनि। जायखौ जों जानानै थांनानै थाबोदों जायखौ जों जानानै थांनानै देरबोदों आरो बे माने माबाया दासिमबो दं आरोना मानि एसे- एसे सोलायबोनो हमबाय जेरै-फानफोर जेफोरा सोलायबोनो हमबाय गोदोना दंफांनि बिगुर बेन्दों बेनलाजों खालामोमोन ओमफ्राय बिदिनो औवानि फिफां-लाइफांफोरजों खालामोमोन, जेरै माबाफोरखौ फानफोरखौहाय बिफां-लाइफांनि बे औवाफोरजोंनो बांसिन खालाम नायखौ नुयोमोन। बिदिनो दंफांनि दालाइफोरजोंहाय गनद्रायफोर खौहाय बेफोरखौहाय ना थांगोनफोरखौ माने जंफोरखौ-जंफोरखौ, सुलिफोरखौहाय जोंङो मिथिंगानिफ्रायनो बानायोमोन आरो
अम
ओमफ्राय दा मा जाखो मानि बेफोरखौ सोलायबोनाय नुबाय आरो मानि आथिखालाव जोंनि बर' समाजाबो लेखा रोंबाय गोरों गोरा जाबाय नालाय बेनिखायनो गोदोनिफ्राय एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो। जेरैहाय औवानि सोलाय माबाफोर गुना लहाफोर बाहायनाय नुबाय आरो बिदिनो दंफांनि बेन्दों-बेनला, बिगुर -बिलाखौ जेरै जों मै सानाय बा अमा सानाय हाग्रा अमा सानायफोराव जेरै जों साथेनो थाखाय जे जे खालामोमोन ना बेनि थाखाय जोंहा दा दुरुं बानायनाय नुबाय आरो प्लास्टिकनि दुरुं नोंना प्लास्टिक दुरुंजों बानाय मोनसै आरो गोबावसिनबो थाङो ना प्लास्ट दुरुं जों औ लाइलन आरिफोर, बेफोरबायदिनो सोलायबोबाय आरो गोबां रोखोमनि सोलायबोबाय आमफायो दासिमबो बबेबा अबेबा जायगायाव नुनो मोनो आरो मा होनोमोनलाय ओ औवानि फानफोर बानायनाय
नाथाय आथिखालाव बे जिब जुनारफ्राबो औ नाथाय आथिखालाव बे जिब जुनारफ्राबो सो जोबलांनो हमबाय नङा होनबा
जोबलांबाय औ मानसिफोराबो
औ मानसिफोर बांनायनि जाउनाव मानसिफोर बांद्राय जानायनि जाहोनाव मानसिफोरनि बांद्राय उदखारनि जाहोनाव बेफोरबो जोबलांबाय आरो गोदो दो गोदाय माने मानसिफोरनि सुबुं अनजिमायाबो खममोन नालाय आरो बिसोरो बां बिसोरनि अनजिमाया बांसिनमोन आरो दा उल्था जानायखौ नुबाय आरो माने मानसिनि अनजिमाया बां बाय बिसोरनि अनजिमाया माने खमायलांनो हमबाय आरो बिनिखायनो बेफोरखौबो मोननो दा दानिया मोननो थांनायाबो गो जोबोद गोब्राबसै बेनिखायनो बांद्राय मैहुर खालामनायखौ नुबा ना आरो मैहुर खालाम माबा आथिखालावहाय माने गोबां आयेननि बेरेखा जाबाय नङा होनबा बेफोरनि थाखायबो खमायलांबाय आरो दा जोङो मैहुर खालामनायनि सोलाय आरो मा होनो
माने नआव फिसिनानै लानायखौसो बांसिन नुनो मोनसै नङा होमबा
औ औ
मै बेखौ अननो सोलोंबाय आरोना अननो सोलोंनानै माने न'आवनो फेहेरनोसो बांसिन खालामनायखौ नुनो मोनबाय।
बेबायादिनो अननानै जों जिब जुनारफोरखौबो सेफटि खालामनांगौ आरो मानि जिब जुनार फोरखौबो अनांगौ आरो ना नङा होमबा उम जोबलांजोबोबा आरो मा नेरसोन थागोन नङा होमबा बेनिखायनो जों दानिया मैहुर खालामनायखौ नुबांलिया आरो ना गोमालांबायानो होननांसिगोन फ्रायानो दाबो गामि गफा गामि गफाफोराव एसे एनै नुबावो आरो बिदिनो दाव गावनाय बाथुलजों दाव गावनाय एनजर एनजर हमनाय सो जानायफोरखौ दासिमबो एसे एनै नुबावो आरो थेवबाबो बै बां गदिर गिदिर बुस्थ बुस्थुफोर जेरै जिब जुनारफोरखौ हमनाय जेरै हाग्रानि अमा जेरै मै बेफोरखौ हमनां हमनाया गोमालांबाय आरो माने आयेननि बेरेखा जानायनि थाखाय बेफोरखौ खोमानांबाय आरो थेवबाबो जों गोदो गोदाय मैहुर खालामनानै जाबोदोंमोन बा थांना थाबोदोंमोन होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा दे होमबा नोंथां दिनै रायलायनायखौ बेयावनो दोनसै नामा मा होनामोन नोंथाङा देन होनदो खनसे
अ सिगांनि सुबुंफोरनि थांनानै थानाय राहायानो मैहुरखासो मोनना
औ मैहुरानो खामोन गिबि थांनानै थानायनि राहा लामानो जाहैबाय मैहुर बिनि उनावसो आबाद मावनो रोंदों औ बिनि उनावसो आबाद मावनो रोंनाय औ दे ओमबा नोंथां
औ देह